औ
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां।
अ नोंथांजों फ्रिबा दसे रायलायनो हागोन नामा? अ। नोंथांनाव आङो नोंथाङा नाफाम जिखुनु जोंनि बर'फोरनि मोनसे। जामुंना नाफामनि सोमोन्दै। आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ
उम
नाफाम होनोबाथ' जोंनि बर'नि मैगं खा नाफामा।
औ
नाफाम देनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांग्रोगोन थास' माने थास' गोसोमबा बांद्राय मोजांसिन जायो। बेनिफ्राय ना नांगौ नाखो जों लैथो बिलोमा बा दुब्लि बेफोराव मोनो ओ। जुदि न' बे रं गैयाबाबो जेन'बा जों बायनानै लाबोबाय। बायना लाबोनानै बिदिनो सायबाय सायनानै। फोरानबाय फोराननानै‌ बिदिनो एसे गोरान जाजा। सिम फोरानबाय। फोराननानै ओ जोङो- बेखौ वालदाव वार्डब वाराल्डआव जों दे देबाय मोजां जाजासिम देबाय। देखांनानै जों थास थास'खौ सायना लानाय थास'खौ जोङो बेयाव होबाय।
उमह थास'वाव बानानै देयो आरो ना। औ औ खोनादों।
देनानै थास'खौबो जों मोजांनो देना लाबाय। जों गोदो गोदायनि ओमफायनो माने जोंनि आबौ आबैमोना उम औवा हासुङावनो दोनखायो माने औवा हासुंखौ जों मोजाङै दानना लानानै जों बोरा मोजांसो खालामनानै नाफाम खौ जों बेहाय सोनानै दोनबाय ओ बेआव जेला ज जेबो हाबै बायदि बा थाम्फै जेबो हाबै बायदि जों मोजांनो खाथेनानै दोनबाय
औ
बेनि उनाव जों मास मोनथाम बा बोसोर जानानै जों जानो हायो
उम
नाफामखौ।
खोनादों नोंथां?
खोनादों खोनादों ओं।
औ बिदिनो मोजां ओमफ्राय जों बे नाफामखौ जों मोजां बेसे गोबाव दोनो एसेनो गोथाव जायो बिदिनो जों खुमब्राजोंबो बानायो खुमब्राजोंबो बाहायो नाफामखौ
औ
नोंथाङाब बे एसे बुंनानै होदो नाफामनि सोमोन्दै।
उम जागोन दे नाफामाथ' नाफाम बुङोब्ला नाफामा जोंनि बर'फोरनि मोनसे जामुं ना
औ
बेखौ आरो बे नाफाङा दाख्लैबावैसो जुयइ टेकबो मोननो हाबाय सिनायथि जाबाय ओ बे नाफामखौ दा जोङो मारै बानायनो होनोबाथाय ना गिबियावनो जोङो नाफाम बानायनो थाखाय ना नांगौ ना गैयाबाथाय नाफाम होन्नाय नाफामानो बानाय जाखाया नाखौ जोङो गिबियावनो फोरानना लाग्रोबाय सान्द्रियाव फोरोंना लानानै एसे रानसनना जाबाथाय बेखौ जोङो उवालावहाय थास जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि थास' थास'खौ लालायनानै जोङो देनाय जायो देनानै ओमफ्राय जोंनो औवा नांगौ औवाखौ जोङो हासुं बायदि दान्ना लानानै आराम साफा सुनानै बे देनाय नाखौ जोङो बे हासुङाव सोनानै ओमफ्राय जोङो बे हासुङावहाय संफ्ला माथुनाय जायो जाहाथे बेवहाय बार हाबा आरो जेबो एम्फौ एनला हाबनो हाया
औ
ओमफ्राय बेखौ सोरबा सोरबा बिदिनो से बोसोर बा नै बोसोर आरो सोरबा सोरबा मास मोननै मास मोनथाम बेफोरबायदि दोन्नानै जायो आरो सेबांनो गोबाव दोनो एसेबांनो मोदोमो बेबायाददि आरो नाफामाथ' मा होनानै बुंगोन बेखौ नाफाम बानायनायावहाय जोनो मा मा नांगौ होननानै बुङोबा ना थास' बे मोननैआनो मेन जाहैबाय आरोना
औ नोंथां।
नोंथां आबो एसे मिथियोबा फोरमायना होबावनाय? नाफामखौ माबोरै जायो बेनि सोमोन्दै एसे माबोरै संनांगौ।
नाफामखौ जों माने जों माने जोङो नाफामखौ जों एसे खारै होननानै बिदिनो जों माने फालौ नांजासिम बिदिनो मोजांनो फालौ नांजासिम फालौ नांजासिम मोजांनो बिदिनो। जानो हायो आरो नाफामखौ जों।
औ। हेलौ
नाफाम होनब्लाथ'। जोंनि बर'निनो मैगं खा नाफामा।
औ।
नाफामखौ माबायदि सङो नोंथाङा एसे बुंनानै होदो।
खोनाखै नोंथां।
हेलौ
औ मा होनदों?
नाफामखौ माबायदि सङो नोंथांमोननियाव एसे बुंनानै होदो?
नाफामखौ। नाफामखौ संनो होमबा जोङो गिबियावनो नाफाम संनो थाखाय जोङो जोङो सारायखौहाय। अर सुनानै जों सारायखौ जानना लाबाय। अरावहाय होबाय सारायखौ। बेनिफ्राय साराया गुदुं जाबाथाय थावखौ होबाय सारायावहाय। थाव होनायनि उनाव। फ्राय। जोङो। सामब्राम गोजा जेखौ पियास होनो बे सामब्राम गोजाखौ जोङो हाना लाबाय हानानै थाव गुदुं जाबाथाय सारायाव होबाय पियासखौहाय बेनि उनावहाय। नाफामखौ जानो थाखाय जोंनो जेबो बेलेग मैगं नांदेरा नाफामा ओरैनो गोजा गावनो गोथावखा। आरो मोदोमनायखा। बेनिखायनो जोङो बेलेग जेबो मैगं लायालासिनो नाफामखौ जोङो। औवा औवा हासुंनिफ्राय बरननानै डाइरेक्ट जों बेयावहाय। सारायाव होबाय। एयावनो था। फाय। बिदिनो। एवनानै। संख्रि बानलु मस्ला बायदि बायदि मस्लाफोरखौ जोङो देनानै बेयाव होयो जाहाथे जानायावहाय मोजां जायो मोदोममोन ओमफ्राय बिदिनो। नाफामखौ जोङो बिदि। नो एवबाय थाबाय एवबाय थाबाय एवबाय थानानै बेबायदिनो मोनबाय आरो मोननानै जाजानाय जाहैबाय। गुबुन गुबुनफोरनि संनाया बेलेग गासिनिबो संनाया आलादा।
औ।
गासिनाबो एखे जाया थिग बिदि आरो। नाफामा ओरैनो मा फिथिख्रि नाजों मोजांसिन जायोना नोंथां? नफामखौ बानायोबा
हा
खोनादोंना नोंथां?
खोनायाखैनो।
अ नफामखौ नाफामखौ बानायनायावहाय ना फिथिख्रिया मोजांसिन जायोना?
औ ना फिसाया बांद्राय मोजांसिन जायो।
अ उम जोंनो जोंनि जायगायावहाय जोंनो नाफाम बानायनो थाखाय जोङो बे नाखौहाय जोंनि जायगायावथ' बारा एसेबां बिदिना गैया जोङो बे नाफ नाफाम बानायनो थाखाय जोङो गोजानावहाय जे लानानै थांनानै जोंनि ओरै एसे गोजानावहाय जायखौ ब्रह्मपुत्र दै होनो बे दैयावहाय थांनानै जोङो सारो सारनानैहाय ना फिथिख्रि ना फिसा फिसा मोनो बेरादनो बे दैयावहाय बेयाव हाय बेनिफ्राय लाबोनानै नाफामखौ बानायनाय जायो आरो उम नोंथांमोनिथिं ना खौ अबिनिफाय मोनो?
जोंनाव दुब्लि दं बिदिनो दुब्लियाव थांब्ला मोनो बिलोम बिलोमा दं माने दैमाबो दं मोनसे बेयावबो मोनो
उम
बिदिनो गुरना लायब्लानो मोनो आरो थांब्लानो
औ होनोमबाथ' नोंथांमोनथिं नाया एभलेबोल ना?
औ
उम होमबाथ' नोंथां मोनिथिं खोब नाफाम बानायनाय जायोना गोबां गोबां ना नाफाम बानायनाय जायो
औ
अ नोंथाङा नाफामखौ जानो मोजां मोनगोना मोना? हेलौ
औ
ओ नोंथाङा नाफाम जानो मोजांमोनो ना?
औ मोजां मोनो।
उम
नोंथाङा?
आंबो मोजां मोनो
औ
उम होमबा नोंथांनिसिम नाफामनि सोमोन्दै फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोन्नाय थाबाय।
औ
फनखौ दोनथ'नाय जासिनो ना।
औ
अ दे होमबा।
दे